हेलौ
औ उम खुलुमबाय उम उम गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम। औ मोजाङैनो दं।
औ औ आंबो मोजाङैनो दङ। औ
दा बेवहाय जों दानाय लुनायनि सायाव रायलायनो सानदों।
औ
उम नोंथाङा मा बुङो?
औ दानाय लुनायनि सायाव ना
औ
औ दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ बर' हारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दानाय लुनानैनो जिउ खुंबोदों। गोबां बर' आइजोफोरा
उम
थिग बेबायदिनो जोङो खुन्दुंखौ गिबि खुन्दुंखौ इन्दि एम्फौ फिसिनानै इन्दि बिलाइखौ जाहोनानै बेनि फ्रायनो फिथोब मोननाय जायो आरो बे फिथोबनि फ्रायनो बे खुन्दुंखौ लुनानै सि दानाय जायो। सोरखियाव सोंनानै थिग बि बायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सि दाबोदों आरो। जोंनि बर' सुबुंफोरा
हुम
औ थिग बिबादिनो ओ सिख खौ माबोरै दायो माबोरै सोंनानै दायो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ ओ दानाय लुनाय होनोब्लाथ' बर'नि मोनसे ओ उ हारिमु बा सिनायथि होननानै मिथि यो जेरैबायदि बर' गाननो जोमनो थाखाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खालामना दाना लुनो माबा दानखानांगोन बेबायदिनो बर' बर'आ बर'फोरनि आइजोफोराब बो गोबां रो खोमनि गावसोरनि दोरोङारि गियानजों दानाय लुनाय हाबाखौ मावबोदों आरो दाना लुनानै गानबोदों बेफ फोरनि बागै दानाय लुनाय होनो अब्ला जेरैबायदि फोरा दानाय लुनायाव बाहायनाय आगजुफोर
औ
गिबियावनो नांगोन दानो लुनो थाखाय हिसानसालि हिसानसालियाव थानांगोन सालखुन्था आरो बे सालखुन्थाखौ उ बर'फोरा गावनिनो न' नि सिथ्लानि गदायाव बा गावनि जाय खिजाया खाबु गोनां जायगायाव बे हिसान सालिखौ बानायनानै लायो उखुम होनानै बा थिंनि नसा फिसा बायदि बानायनानै थ' बेयाव साल खुन्था थानांगोन बे साल खुन थायाव उम ग थंब्रै गन थायो जेरै खुन्था थायो औ जेरै जेरै औवानिबो बानायो आरो गय बिफांनिबो बानायनानै लायो।
औ जोंनि जोंनि जा बे ओनसोलाव औवानि बानायनायखौनो बांसिन नुनो मोन
औ जोंनिथिं बे माबाफोर खौ बानायो ओ गय दंफांनिबो बानायो। मानोना गय दंफांनि बानायबा थाबनो बाया होनना फोथाय बुङो बर हिनजावफोरा। गय बि फांनि बानायनो हाबा मोजां आरो द' बेयाव जि दानायाव गोन गोनां जानाय गिबियावनो जिखौ सोंग्रोनानै लानांगोन
औ
ए जि सोंनायाव नांगौ जायो बरफोरनि ओ जेरै रास होनांगोन आरो जि सोंनायाव खुन्थि गं बिथिं उनथिं गं थाम आरो उनथिं गंथाम नांगोन। आरो बेखौ सि बे खो गिबियावनो सोंगोन आरो बे राज रासो नांगोन आरो बे सोर जिखौ सों खांनानै राजाव सोनो थाखाय मोनसे खायथा होन्नाय माबा नांगोन अ बेखौ आरो उम बे जिखौ सोंनायनि सिगां बेखौ फमफ्ला बा मुस्रा साग्रोनानै लायो बेयाव अ आरो जेनथेर नांगोन। जेरैबायदि जेनथेर। खौ बर' आरो सोरखि नांगोन बर'फोरा जेेनथेरखौ बे साइ केलनि रिं एब बा औवाजों बा। दंफांजों बानायनानै लायो। गावनि रो गावनि माबा बायदियै। मा उसु सुबिदा बायदियै ओम। आरो बेवहायनो दानो थाखाय आरो बेवहाय। ओ- माबा बे नो खायनांगोन। औ जिखौ माबा। खांनायनि उनाव नो फायनांगोन, नो फायखांनायनि उनावसो जि दानो हागोन। जेरैबायदि जि दानायाव। नांगोन सामफेर। आरो गान्दै, साल। बबिन, मुस्रा, माखु, ओम बेफोरखौ नांगौ जायो आरो।
औ।
नोंथाङा बे। ओम। ओ- आगरफोरनि मोननैसो मुं बुंनो हागोन नामा?
औ औ ओ- जोंनि बर'नि दोरोङारि सि दानायनि आगर होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां नुनो मोनो। गोबां आगरफोर दङ बिदिनो जेरै। फारौ मेगन, दाउसा मोख्रेब, गराइ आबा, दा। आगर गुबै, आरो मकरडम आगर।
औ।
दाउस्रि देलाय। औ हाजो आगर।
औ
थिग बायदि बायदि आगरखौ नुनो मोनो बेनि। गेजेरावनो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा फोथायोमोननो जे मक'दमा होननाय आगरखौ गोदो गोदायनि समाव जोंनि बर' आयजो माहारिया गासैबो बेमुख करदमा आगरखौ रोंथारनांगौ मोनो आरो बे आगरखौ रोङाब अब्ला जेबो ओ हिनजाव माहारिनि जेबो ओंथियानो गैया होननानै मिथिनाय मोनोमोननो आरो
ओ ओ
मिथिनानै माने फोथायनानै लानाय जायोमोननो। थिग बेबायदिनो बायदि बायदि आगर दानानै गाननाय नुनो मोनो जोंनि बर' बिमा माहारि खौ। आरो जोंनि हिन्जाव माहारिनि गाननाय जोमनायनि सायावबो दायो आरो जेरै हौवा माहारिनिबो गामसा आर'नाइ बायदि बायदि हिसिमा थिग बेफोरबायदि गाससि खौबो दानानैनो गाननाय नुनो मोनोमोन।
ओ ओ। ओ बहौवाफोरनि ए हौवाफोरनि दानाय दा जेरबदि गमसाादायनो ना। बेखौ माबा मा मा मा रोखोमनि दानो हानाय जायो।
औ। बे गामसाखौ जेरै बायदि बायदि आगर लानानैबो दानाय जायो आरो आगर होआलासिनो ओरैनो बो दानाय जायो। थिग बे बायदि दिनो आर'नाइखौबो जोंनि बर'नि आर'नाइखौनो लानानै एरनाय जायो।
अह।
औ आरो बायदि बायदि बायदि बायदि गाबनि रं फोननानै दानायखौ नुनो मोन नाय जायो। जेरै गोज्जा, गो थां, गोमो, गुफुर, गोसोम, थिग बायदि बायदि आरो।
औ
औ। नों थाङा बे दानाय लुनायाव खुन्दुङाव फोननानै ओ जि र' गाब होयो बेफोरखौ माबेनिफ्राय मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अह। बेफोरखौ माबेनिफा फाय मोनो होनना बुङोब्ला बर'फोरा हिन बर' हिनजावफोरा गोदो गोदाय बेफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लाखायोमोन। ओ मानो होनो ब्ला बर' हे बर' माहारिया मि थिंगाजोंनो जोबोद खाथि सोमोन्दो दङ। बेखायनो बेफोरखौ बांसिन मिथिंगानिफ्रायनो औ। जेरैबायदि ओ ओम गोजा गोसो माबा मोन गोसोम कालारखौ मोननो थाखाय बा र' गाबखौ मोननो थाखाय ओ बे खौ बे थालिर मैखुननि
औ।
खुननि बेखौ दैयाव सोमहाबनानै एसे दोनहाबनानै बेयाव खुन्दुंखौ सोमहाबबानो बेनि गाबा गोसोम गाब जायोमोन। आरो बे गोजा गाब मोननो थाखाय बेनेफ्राय थाइया
औ।
फ्राय फिथाइखौ एसे सोमहाबनानै दोनोब्ला बेयो गोजा गाब मोनोमोन।
औ आरो जोंनि बर' हारिमुनि ओ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जेनेबा बर' जोहोलावफोरा दावहायाव थांनो ओंखारोब्ला जोङो आर'नाइखौ सान सानसे हर हर से बिदियावनो दाखांनानै बर' जोहोलावनो गानहो हरोमोन आरो ना।
औ औ। आरो बे हालदै हालदै गोथांखौ देग्लिनानै दोनोबा बेखौ गोमो गाब मोनोमोन। गोमो गाब मोनो था खाय
औ।
उम‌‌ आरो बे ओ खान्थाल मा दा एबा थाइगिर मादाखौ देग्लिनानै लगायना सोमहाबना दोनोबाबो गोजा गाबखौ मोननो हायोमोन।
औ थिग बेफोर गासैबो जोंनि मि थिंगायावनो मोननाय मुवा आरोना।
औ मिथिंगायावनो मोननाय मुवा। जेरैबादि खुन्दुङाबो मि थिंगानिफ्रायनो मोननाय। एम्फौनिफ्राय मोननाय बेबायदिनो गाब खौबो
मिथिंगानिफ्रायनो औ।
आरो बे दर दख'ना गानो बर'फोरनि दानाय लुनायाव बर'फोर बर' हिनजावफोरा गोदो गोदाय ब्लाउस गानामोन ना गो
औ
दानि जुगावसो ब्लाउस गान्नायखौ नुनो मोनदों मानोना बर' हिन्जावफोरा गोदो गोदाय दख'ना गाननायाव सिमाखौसो जोमनानै लायोमोन।
औ
दासो गोबां रोखोमनि दानाय लुनाय आरो गोबां रो एसे सोलायनायखौबो नुनो मोनबाय गोदो गोदाय आखायजों
औ औ दानि मुगायाव एसे गोनोखो मुगानि मेसिन आरो ओंखारबाय। बेफोरखौ लानानै ओ जोंनि गोदो गोदायनि दानाय लुनाय नायाव एसे समा बांसिन नांगौ मोन आरोना। दा समनि जे सुबुंफोरा बयबो माने समा होंगो दोंगो जाबाय नालाय औ बेनिखायनो मेचिननि दारैबो दाना नै रांखान्थि बिथिंआव बो जौगानो हायो।
औ आरो बे खुन्दुं थुन्नायफोराबो मिसिंनि दारैबो जायो जि सोंनायफोराबो गोदो गोदाय आखाइजोंनो सोङोमोन नाथाय दा मिसिंफोराव सोंनाय खौ नुनो मोनो।
औ बिदिब्ला जोंनि राय्लायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम उम उम।